हेलोव
हेलौ
औ
औ नोंथां खोनादों।
अ
खोनादों नोंथां।
नोंथांङा दायो मा
हेलौ औ नोंथां दा आंनो बिदिनो दंङ लामायावनो। ननि न'नि लामायावनो दं।
औ खांबाय
दा जानाया जलफानखौलाय जाबायमोन नोंथां। ओंख्रिया जोंना जलफानाव बिदिनो आलु बाथोनसो नोंथां ओमफ्राय दालि आरो। नोंसिनालाय?
अ दे थिगानो
अ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो खोनाबाय?
औ मा आयदा लाना फैदों नोंथांङा?
औ मा खोथालान फैदों नोंथांङादायो?
नोंथाङा नोंथाङा आङो एसे गोदो गोदाय आबै आबौमोन जालांनाय सल'बाथाखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अह सल'बाथा ना नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ औ।
औ दा सल'बाथा बुंनो थाङोबा आं गोदो जोंहा बिदिनो आबै आबौमोन माने मोननैसो खोरा फोरोंलांनाय आं गोसोआव थानाय मोनसे फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय आरो ना।
माने मोनसे न'खरमोन आरोना नोंथां मोनसे न'खरावहाय बिदिनो बिमा बिफा दंङ ओमफ्राय माने बिदा फंबाय माने मा होनोमोनलाय फिसालाफोर दं मोनो आरो गासिबो फिसालाफोर गोजा बिदा फंबा बिसोर साब्रैमोन माने नोंथां औ ए साब्रैमोन बे न'खरावहाय नाथाय माने इसिना न'खरावहाय बारा एफा सुख सान्ति गैयामोन मानो होनबा ओ बिदा फंबाइफ्रा गावजों गाव माने एसेबो सैलायलाया नोंथां। माने नैबे बे सासेया बे खामानि बेखौ मावोब्ला बै सासेया मावफाया मेगन सालायो माने बिदि आरो। बारा गिदिर गिदिरबो नङामोन माने बिदा फंबाय बिसोरो इस इस्कुुलिया फरायनाय गोजामोन आरो बिदिनो। जों माने सैलायलाया एसेबो मेगन सालायो बे नै बेजों बेजों माने ज'माबो थालाय लाया ज'माबो उन्दुलाया जानायावबो ज'मा थाफाया माने सैनि मेगन सानायानो बाराथार नालाय। आमफ्राय दा फिफाया बेफोरखौ माने नायनो हाथारला माने दुखु मोनो माने बेफोर खौ नुखांबाथाय आंनि फिसाफ्रा मानो बिदि होननानै। खोनादों ना नोंथां? खोनादोंना औ दा बेफोरखौ बेफोरखौ नुनानैनो माने फिफाया गोबां दुखु नाङो आंनि फिसाफ्रा मानो बिदि ज' मानो थाया मानो एथबां मेगन सालायो गावजों गाव होननानै बिदा फंबायजोंनो होननानै। ओमफ्राय सानसेखालि फिफाया माने इसोरखौहाय बुजायनोसै सानथारबाय आरो ना मोनसे माने एगजामपोल होनानै ओंखायनो सानसेखालि बिसिनि न'आवहाय बिदिनो आलासिफोर फैदों। बे आलासिफोर फैनायाव ज'यैनो ओंखाम जादों माने गासिबो आलासिफोर फैबा थ' बिसोरो एसेबाबो रेसपेक्ट होनांगोन नालाय बिदा फंबायफ्रा आलासिफोरनि सिगाङाव ओंखायनो जमा थादोंमोन आरो बेदिनखालि ओंखायनो फिफाया चान्स मोनबाय नालाय बिदिनखालिनो बुजायनो सानबाय आरो माने फिसालाफोरखौहाय। ओमफ्राय माने फिफाया माबा लानानै फैबाय। मोनसे सलाय सलाय माने बाखस लाना फैबाय दे। सलाय बाखस लानानै फैनानै फिफाया फिसालाफोरखौहाय बुंबाय ओइ राजामोन माने फिसाफोर ओरै फै आं नोंसिनो मोनसे एगजामपोल होनि होननानै जेनेबा मोनसे सिख्खा होनो होननानै ओमफ्राय दाना बै सलाय बाखसखौ खेवनानै सिङाव थानाय खाथिखौ सेस बरनजोबनानै गथायै हमबाय। गथायै हमनानै ओमफ्राय मोनसे बरननानै मोनसेखौ इदिनो लाथ'बाय आरो ओमफ्राय बै गथा हमनायखौ देखायबाय आरो फिफाया फिसालाफोरनो बेखौ नाय नैबे खाथिया मोनबैसे दङ बे खाथि बुरजाखौ आं जमायै लाबाय दा ओमफ्राय माने बे बिफायखौ सिफायनो नागिरबाय बे खाथिखौहाय नाथाय गोबां गोरा माने बायनो नागिरला माने जमा खाथिफ्रा बुरजा नालाय बायनो नागिरला ओमफ्राय होनबाय आरो नै बेयो बे खाथिफ्रा बेसिबां बुरजा जमाय दं ओंखायनो गोख्रोङै थादों होनना बुंबाय ओमफ्राय बि उनावहाय बै मोनसे एक्सट्रा जे खाथि दोनदोंमोन बेखौ बरननानै थिखोनानै द सलायबाय ओमफ्राय बेखौ सिफायनो नागिरलबाय बे मोनसेखौहाय दाना बेखौ एसे माने नारनायावनो बे खाथिया बायबाय माने बे मोनसे फिसफोरल' नालाय ओमफ्राय बुंबाय नै बे सिंगोल बा माने हारसिं खाथिया थिखिनो हायासै। एसेयावनो लोरबां माने एसेयावनो बायबाय। ओमफ्राय बै जमा थानाया बिराद गोख्रोङैनो थाबाय होननानै फोरमायबाय आरोना फिफाया दा ओमफ्राय बिनि बेखौनो देखायनानै एक्जामपोल होनानै फिसालाखौ फोरोंबाय। नोंसोरो बिदिनो जयै थायोब्ला नोंसोरखौ रावबो हिलायनोबो हाया नोंस नोंसोर गोख्रोङैनो थागोन सोरबा नोंसोरखौहाय नारसिननो नागिरोबा नोंसोरो गोख्रों जागोन रावबो नोंसोरखौ जेबो खालामनो हानाय नङा होननानै बुंबाय आरो फिफाया। दा आं बुंनाय माने सल'आथ' बेनो आरोना नोंथां। दा नोंथाङा बेनिफ्राय मा सिक्षा मोनदों बेनिफ्राय एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओमफ्राय गावनि सल'खौबो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां नोङो
औ आं नोंथांहोननायखौ नोंथांनि सल'बाथा खोनथानो जोबोद मोजां मोनदों नोंथां ओ फोरनायनिफ्राय आं एसे ओ सोलोंथाइखौ मोननो हाबाय जोङो बेलेग बेलेग जोङो फेमिलिया गावस्रानाय थायोब्ला जोंखौहाय बेलेगफोरा नारसिननो बोलो मोनो आरो जोङो ओ जों गंसे लावथियावनो एबा गंसे नावआवनो जों गसङोब्ला जोंहा मोजां आरो नोंथां आरो जोङो सासे मानसियानो एबा ओ बेबायदिनो गंसे नावआ जोंखौ आइथिं मोननै होयोब्ला जोंहा गाब्र खागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
अ आं दा नोंथांनि एसे आंनि रोंगौथि एबा रोंनाय सल'बाथा खोन्थानो नागिरदों ओ जिथु आङो नोंथांनो सिंह आरो बेफोरनि सल'बाथा खोनथानो नागिरदों नोंथां
औ
औ बे जार मा होनो मोनलाय एन्जर दंमोन आरो
उम
सानसेखालि माने गरम बोथोरावहाय
औ
माने बिदिनो सानजौफु समावहाय माने ओ सिंहआ मासे सिंहआ बिफां सायाआव हाइ उन्दुना दंमोन आरो बै समावहाय मासे एन्जरा माने आदार नागिरनो थांदोंमोन माने आदार उखैनानै आरोना
उम
बिदिनो नागिरना थांनानै दाना नागिर नागिर थांनानै बिदिनो सिंहनि मोदोमावहाय सिंह उन्दुबाय थानाय समावहाय माने फोजाहैबाय आरो सिंहखौ बियो।
औ
औ ओमफ्राय सिंहआ रागा जोंबाय सोर फोजाफैखो आंखौ। बेबायदि आं उन्दुनाय समावहाय होननानै नोगोद रागा जोंबाय आरो ना। ओमफ्राइ बेबायदिनो रागा जोंनानै एन्जरखौहाय सिंहआ हमबाय आरो। सिंहखौ हमबाय हमनानै दाना बेबायदिनो। ओ बुंबाय आं उन्दुनायाव नों मा दिस्टाब खालाम फैनांगौ होननानै नोंखौ आं दानो जागोन होनबाय आरो
औ
ओमफ्राइ एन्जरा बुंबाय आरो ओ सिंह राजा आंखौहाय निमाहा होदो बे खोनसेखौ आंना गोरोन्थि जाबाय होननानै आखाइ खबजबनानै निमाहा बिबाय आरो माने एन्जरा औ ओमफ्राय सिंहआ मिनिबाय आरो हा हा हा होननानै मिनिबाय ओमफ्राय एन्जरा बुंफिनबाय आंबो नोंखौहाय माब्लाबा मदद खालामगोन आंखौ एबार खनसेखौ हगार हरदो सिंह राजा होननानै बिराद आखाइ खबजबनानै बिदिनो बुंबाय थाबाय आरो एन्जरा ओमफ्राय ओ-सिंहआबो बेबादिनो - नोंलाय आंखौ मा हेफाजाब होनो हागोन मागोन होननानै सिहआ बुंबाय आरो थेफाफानो। नोंलाय आंखौ मा मदद होनो हागोन होननानै मिनिबाय आरो ओमफ्राय -' बिदिनो एन्जरनि ओ-बेबायदिनो निमाहा बिनाय एबा आखाइ खबजबनायखौ नुनाय खौहाय सिंह आय बिदिनो अनखांनाय फैबाय। अनखांना फैनानैहाय बिदिनो हगार हरबाय आरो। हगार हरनानै सानसेखालि ओ बेबायदिनो सिंह हा बेबायदिनो बेरायनो थांदोंमोन आरो। एबा लामा लामा बिबदिनो बेरायनो थांदोंमोन ओमफाय। ओ-सिखारि सानानै दोननाय एबा फानजारियावहाय बेबायदिनो गासनबाय एबा सा-नांबाय आरो माबाया सिंहआ। सिंह' आ नांनानै बेबायदिनो गोसा गोस सा गाबख्रावबाय थाबाय गाबख्रावबाय थाबाय ओमफाय दसेनि उनावहाय माने खोनाबाय आरो एन्जरा मा जादों सोर मा जादों होननानै। बेबायदिनो खाथियाव फैयोब्ला माने नुबाय आरो सिंह' राजायासो होख्रावगासिनो एबा गाबख्रावगासिनो। आंखौ बासायफै बासायफै सोरबा बासायदो होननानै गाबफ्रावगासिनो आरो। आमफाय दाना। एन्जरा खोनाना फैनानै नुबाय नुनानै दाना ओ- बिदि बुंबाय आरो सिंह'नि सिगाङाव। ओ-सिंह' राजा नों सिरिथा आं नोंखौ रैखा खालामगोन होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय बिदिनो सिरि थाथ'बाय नङाब्लाथ'। सिखारिफ्रा खोनाब्ला नङाब्ला जारला जागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
हेलौ
हेल' हेल। हेल' हेल'